हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां
हेलौ,
औ नोथां खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ बावहरग्रोबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय आ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय
औ आ नोंथांजो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामदों नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आङो हानायमानि ओ नोंथांनि सोंनाय एबा नोंथाङा गाम मोनथिनो लुगैदों। बेनि सायाव सावरायनो आरो नोंथांनो फोरमायनो हानायमानि आं नाजागोन
औ आ अब्ला आं नोंथांनियाव बे अमा बेदर नि सायाव आं एसे सावरायनो लानो नुदों आरो
औ औ
जेरैहाय अमा बेदरखौ संनायनि फायलांनानै गासै बिथिङावबो आं थां उम ओमफाय आ मोन नो लुबैदों। ओ जों गिबियावनो
औ
बे अमा बेदर होननानै बुङोब्ला ओ मा बुङो? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनांगौ? अमा बेदरनि सायाव
औ औ औ
अमा बेदर होननानै बुङोब्लाथ' गिबियावनो आरो
औ
गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोग्गोम सिनायथि मोननाय मोनसे बेदर आरो बेयो जोंहा माने जोंनि आजै-आजौ आबै-आबौ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै बे अमा बेदरा जोंनि बर' हारिनि गेजेर
हेलौ नोंथां
बुं नोंथां।
औ खोनादों खोनादों
जायखिजाया जोंहा जेरै माबाफोर खर्मफोर फोरबोफोर न'आव थायोब्ला
औ
बेवहायबो जोङो अमा बेदरखौनो गिबिसिन माबायाव लायो आरो बेखौनो जोङो बांसिनै बाहायो आरो जानाय जायो। बिदिनो जोंनि माखासे हाबा बिबा खास खर्म बिदियाव जोङो अमा बेदरानो जोंनि थाखाय गुबै आरो
औ औ
गुबै खाजा महरै जों बाहायो। औ औ बे अमा बेदराथ' आंनि जोबोद फेभारेट आरो बेनो बेदरानो। अ अमा बेदरखौ ओ नोंथाङा बेसेबां मोजां मोनो आरो मा माजों संनानै जानायखौ नोंथाङा जोबोद ओ गोथाव मोनो बेखौ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो। ओ अमा बेदर नि जा गोथावथि बेखौथ' जोंनि गासैबो बर' बर' सुबुंफ्रानो मिथिखायो जे अमा बेदरआ माबायदि गोथाव ओ बे अमा बेदरखौ जों गासैबो जायो आरो ओ जायो होनानै बुङोब्ला बे अमा बेदरा गोथाव जायो। थ' बेनि थाखाय गासैनोबो बे अमा बेदरा जोंहा फेब्रेट जायो आरो।
औ औ
दोरखौ जोङो गोबां रोखोमै जों संनो हायो।
औ
जेरै जों आलुजों संनो हायो। बेवहाय जों बिलाइजों संनो हायो।
औ औ
अमा बेदराव जोङो ओ लाइ बिलाइजों जों संनानै जानो हायो। आरो गोबां माने फिथाइ सामथाइ ओ बायदिसि ना होनानै जों बेखौ संनानै जानो हायो आरो अमाखौ।
औ औ औ
औ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे अमा बेदरखौ जे नोंथांनि बेलायाव माबायदि सङो?
औ औ अ आं जा आंनि उन्दै समनिफ्राय आं मोनजाबोदों आरो
औ
औ बेवहाय आङो गोथाव हिसाबै मोनजादोंब्ला जेनेबा सबायजों अमा गोरान।
औ औ
औ बेवहाय जोङो अमा बेदरखौ एसे फोरानब्रबनानैहाय सबाइ ओंख्रैजो सङो सङोब्ला ओरैबायाददि गोथाव मोन जायो।
औ
माने जाब्लाथाय जाबाय थाथाव ओरैबायदि आरो।
औ औ
औ बे ओंखायनो अमर बेदरा बुंनो थाङोब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन ओ अल राउनदार होन बुंजा जेजोंबो माने गोथाव। औ आरो बे बेदरा औ जेरै हमनानै लाबाय नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो बिलाइजों सङोब्लाबो जोबोद थावो। बिदिनो जोङो बायदिसिना बिलाइफोर होनानै ज' देग्लाय बिलाय माब्लाबा जोङो लाफाजोंबो बिदिनो संनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो। आरो माब्ला स साम' जों मैथाजोंबो संनानै जानो हायो।
औ
उम आरो माब्लाबा जोङो मा ओ जोंहा बर'आवबो बेयो जोबोद ओ फेभारेट मोनसे गोथाव मा होनोखाय ओंख्रि सङो आरो जै मा होनगोन नारजिजों अमा।
औ औ नारजिजों अमा।
बेबो मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे ओ मुंदांखा आरो जोबोद थावनाय ओंख्रि होननानै जों मिथिना मोनो आरो औ। ओ बिदिनो गोबां जोङो अमा बेदरखौ बायदिसिना मा होनना बुङो बिखौ? ओ होद दाने ओ संनानै जानो हायो आर ओरैबो गोथाव आरो बे बेगर
आथसा नोंथाङा औ औ औ
औ औ औ नोंथाङा
आदसा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जि अमानि आथिङा थों थंबैसे
ओ अमानि आथिङावथ' ओ सरासनस्रा जोंहा थोंब्रैयानो थायो।
औ
औ औ ओ बिदिनो मालाबा माबि बे समाव ओ माबेबा जाहोननि थाखाय ओ असुबिदा माबाफोर जायो। जोनोम जानायाव माब्लाबा बियो सोलायनाय नुनोबो हायो जोङो।
औ
सरासनस्रायै थोंब्रै थायो आरो।
औ औ
औ
बे ओ जों मिथिनायाव
औ
बे अमाया अमानियाव ओ लानजाय थायोना थाया
औ औ औ
औ
बेबायदिनो ओ जेरै माबेबा मासे जुनारनाव जाखिनि ओ जोंहा अंग थायो। बेबायदिनो अमानाव बो बेबायदिनो सेम था फ्रामो आरोखि आ जाहैबाय जोंहा खोमा फारनै थायो। बाय मेगन थाइनै थाबाय बिदिनो गन्थं थाबाय औ बेबाय दिनो जोंहा मा होननांगोन हाथाय थाबाय खुगा थाबाय नाथाय जोंहा मा नुनो। मोना अमानाव जोङो। गं मोननो थाङा आरो गं
औ औ औ औ
सरासनस्रा गं थाया। औ नोंथां
ओ जोङो अमा बेदरखौ
औ
ओ माबे समाव बा माबे अमाया देरथावब्ला बा माबे देरनाय समाव जोङो बांसिन जानानै गोथाव मोनो? बा ओ माव
बेखौ जों
औ
औ
औ जाय अमाया बांद्राय मेजेम एबा गिदिद जानाय बेफोर अमाया एसेबां थावा आरो।
औ औ।
बेनिखायनो जाय अमाया एसे ओ बांद्राय देरनायबो नङा आरो बांद्राय गोरलैबो नङा
औ।
ओ जायखौ जोङो मालाबा समाव औ औ। बेबायदिखौ जोङो ओ बेबायदिनि बेद'रा अमा बेद'रा जोबोद बांसिन थावो आरो।
औ औ।
आ बे समावनो आङो बुंबावनांगोन जोंहा अमाया आरोबाव हाग्रानि अमा अमा होननानै जोङो ओ खोनायो आरो जोङो मोनथिगौ बेखौ अमा थाव फख्रि होनो।
औ।
औ बे अमा थावख्रिखौ जोङो जोबोद खमायै मोननो थाङो। औ बे अमा थावख्रिखौ खमावनो मोनो आरो बिनि बेसे बेनाबो एसे ओ सरासनस्रा अमानि बेदरनिस्रै एसे गोबां आरो बेनि बेसेना। औ बेनि बेद'रआ आरो बांसिन गोथाव होननानै जोङो ओ मोनदों आरो जोंबो जाफेरदों।
औ औ।
औ।
ओ औ आरोबाव आं नों थांनियाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरबावदों बा मोनसे सोंथु सोंथि सोंनो नागिरबावदों ओ जे जोङो अमाखौ बा अमा बेदरफा आ माबे मोनसे गैया बांसिन थावो जे न'आव लकेलै फिसिनाय ओ ना जोंनि फार्म बायदिसिना फारमिं टाइपआव फिसिनाया गोथावसिन जायो औ।
खायनो आं बुंनांगोन- जायखि जाया जों आ बुंनो थाङोब्ला जायखौ जोङो लकेल होननानै बुङो
औ औ।
जोंहा लकेलनि जा ओ थावनायानो एसे आलदा जाखायो।
औ औ।
फार्म होननानै बुङोब्ला जों बेखौ मोनसे ओ फालांगियारि नो गेजेरजोंसो जोंङो फिसिनाय जायो नालाय बेखौ जोङो माने ओ बेबायदि माखासे समाव जोङो मा होनो हासार होनानै मुलि बायदिसिना भिटामिन होनानै बेजों फेदेरनाय जायो नाथाय जोङो न'आव फिसिनाय बा जा लकेल अमा आं बेखौ जोङो न'आवनो फिसिनाय जायो आरो बिदि बायदिसिना मुलि भिटामिन होनाय जाया नालाय
औ औ
बेनि थावनाया एसे ओ मोजांसिन फिन आरो बे बेदरखौ जानाया जोंना एसे साबसिन आरो
औ औ ओ आं दा जोबथियाव आं नोंथांनियाव मोनसेल' कुइसन सोंथि सोंनो नागिरबावदों
औ नोंथां
अमा बेदरनि बेसेन मान होनबा जानायजोंल' जाया अमा बेदरनि जों खोथाजोंल' थे जोंहा बेसेननि बेलायावबो फैयो। बे जोंहा अमा बेदर बेसेना बेसे बेसे बांसिन नि गेजेराव से किल'खौ जों मोननो हायो।
आ बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जे
औ
ओ गोदोनि समनिफाय लानानै आं नै दानि जा बेसेननि सोलायनाय बे आं नोंथांनो खोन्थागोन गोदोनि सम समाव आं जा उन्दै सममोन
औ
जाय मोनबोदों बेवहाय जौसे रां। औवा जौसे नुयो। जौसे नैजि राङावनो जोङो से खिल' मोनोमोन। नाथाय आथिखाल नियाव औ औ। आथिखालनि समाव जोङो नाथाय। ब्रैजौ। रां ओ ब्रैजौ बाजि। बेया लागै। थांनायखौ जों से किल'नि बिज थिखौ जों नुयो आरोखि नोंथां औ।
औ ओ गोजोननाय थाबाय। ओ नोंथांनिसिम। ओ नोंथाङा आंनो एसे समप-सम होनानै। आंनि गासै सोंलुफोरखौ नोंथाङा ओ ओ सोंथिनि जा फिननायखौ नोंथाङा मोजाङै आंनो सावरायदों। बा आंनो फोरमायदों आं रोङैखौ नों आंनो फोरमायना होदों। बेनि थाखाय सांनोद बिथांखौ साबायखर बावबो। आ जाथ धे उनफोराव फिन लोगो मोनफिनखौ खौ आं आसा खालामो।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिमबो। गोजोन गोजोनथों नोंथां।